हेल औ।
खोनादों ना नों
खोनादों औ औ खोनानोदों दे
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङो?
आङो दायो ओरैनो दंथ'यो।
औ नोंथाङा फ्रिबा नोथां
होमबा नोंथां
फरायनो सानदोंमोन
औ औ सावराय जागोन दे
ओ जोङो ओमबालाय ओ जानायनि फिथाइ सामथायनि सायाव सावरायनोसै
औ औ सावराय जागोन।
औ। जोङो मेसें बोथोराव मा मा फिथाइ मोनो बा दैलांआव मा मा फिथाइ मोनो नों नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ औ ओं जोंहा दा दाथ' दैलां बोथोराव होननानै बुंबा जोङो दैलां बोथोराव दा जोंहा खान्थाल थाइजौ बिदि जानायनि सम जाबाय ना दा जोङो दैलां बोथोराव बिदिनो खान्थाल-थाइजौ आरो लिसु बेफोरबायदि खो मोननाय जायो आरो माने गामि ओनसोलावहाय ओमफ्रायो बेनि अनगायैबो जोंहा मेसें बोथोराव बिदिनो औ बैग्रि फिथायफोरखौ मोननो हायो आरो जोंहा बिदिनो गोबां फिथाइफोर दंबावो आरो जेरै नेमु फोरखौबो मोनो आरो दैलां मेसें मोनो बेखौथ' ओमफ्राय आरो बेनि अनगायैबो दंबावो कमलाफोरखौबो मोननो हायो। नारें जुमब्रा बेफोरखौ मोनो आरो। आरो नारिखल फिथाइआथ जोंहा मेसेंआवबो थायो फाय दा बायदियावबो गोरलै गोरलै बिदि दं आरो ओमफ्राय बेनि अन ओमफ्राय गयफोरखौबो जोंहा मोनो दा जोङो माने गोदोनि समावहाय बे गामि ओनसोलाव बांसिन बै खान्थाल थाइजौ लि सु बेफोरखौनो बांसिन मोनोमोन ओमफ्राय आथिखालावहाय माने समजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा बो गोदान गोदान बिदि बिफां लाइफां बा जाग्रा बिफां लाइफांनि आबाद मावनो बिदि हमबाय नालाय ओमफ्राय दा जोंहा गरम बोथोरफ्राव तरमुस बा स्ट्रबेरि ओ ड्रागन बेफोरखौबो मोननो हानाय जाबाय आरो आथिखालाव।
औ।
औ गोदोनि समाव बैफोर आबादखौ मावामोन नालाय बर'फ्रा बांसिन ओंखाय बेफोरखौ बांद्राय मोनामोन आरो दाथ' मोनोआनो ओ गोबां सुबुंफ्रानो बिदि दुब्लि बारिफ्राव बैफोर आबादफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनसै आरो जोंहा ओ बैफोर फिथाइ सामथाइनि बाथ्राखौ बुङोब्ला जोङो बैफोर फिथाइ सामथायफोरखौ जायोब्ला जोंहा देहानि थाखायबो जोबोद मोजां होननानै बुंजायो आरो जेनेबा न'आवनो मोननाय फिथाइ सामथाइयाव जोंहा जेबो बिदि मुलि आरि बाहायनाय जाया नालाय ओमफ्राय जोंहा आरो मोनबावो ओ आनारस जायखौ रैमालि होननानै बुङो बेखौबो मोननो हाबावो आरो। आरो दा बायदि समावहाय। बेनिफ्राय आरो मोनो थालिरफोरखौ मोनो। आरो बैग्रिया मा होनो आथिखालाव बै फानग्रा बैग्रि एसे गिदिर गिदिरा मा होनो बि औ बैग्रि बिलाथि नामा होनथाय बिदिखौ अ औ औ बेफोरखौबो मोननो हायो आरो आथिखालाव। दा नोंथांमोननियावबो मा मा फिथाइफोरखौ मोनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो दा ओ दैज्लां बोथोराव होनोब्ला नोंथाङा जेरै फोरमायदों ओरै बेफोर बादिनो ओ लिसु लिथुखुम आनारस थाइजौ खान्थाल बेफोरखौ मोननाय जायो।
औ
आरो
आरो थालिराथ' जोङो बार' मास मोनजाखायो नङा होमबा? औ औ नंगौ।
औ ओ बेफोरबायदिनो आरो मेसें बोथोराव होनोबा उम बैग्रि जलफि बेफोरखौ मोननाय जायो।
औ औ
जों आइजो माहारिया गोखै जानानै खोब मोजां नं मोनो नङा होमबा?
औ औ नोंगौ मोनो।
औ बेफोरबायदिनो जोङो थाइगिरफोरखौबो फिथाइनि सायाव
सायाव बुंनो हायो आरो औ औ। जेरै थाइगिर खाजिबो जानो हायो ओंख्रिबो जानो हायो औ।
ओ आरो दंबावो
ओ मेसें बोथोराव आरो औ सिंख्लां होन ना जायफोर पसार जाबाथाय जायो औ नंगौ।
औ बै फिथाइखौबो मेसें बोथोरावनो मोननाय जायो।
औ
आरो जोङो हाथायाव मोननाय गोबां फिथाइफोर दङ
औ
बा जोंनि गामि ओनसोलाव बेफोर फिथाइआ बा बेफोर फिथाइ बखौ आबाद मावबाबो बांद्राय जानायखौ जोङो नुनो मोना।
औ औ
जेरै आफेल आंगुर बेफोरो जोंनि गामि ओनसोलाव बांद्राय जानो नागिर
जानो नागिरा औ औ। बेखौहाय गुबुन हादरनियावसो गायनायखौ जों
बिदिनो थुरमुसफोरखौ मोननो थाङो।
मोननो थाङो औ
आरो बिनिफाय ओ
ओ
गोबां गरमाव जाग्रा फिथाइबो मोननो थाङो आं मुंखौ बावजोबबाय नोंथां।
अ औ औ
ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो थाइजौ खान्थालखौहाय बेफोरबायदिनो बेफारफोर फालांगि मावनाय नुदों नामा नोंथां?
औ ओ जोंनि ओनसोलावहाय माने आथिखालाव गोदोनि समावथ' जोंहा बिदि गामिनि सुबुंफ्रा माने बिनि नखर बिनि नखर बिदि जालाय लायोमोन आरो फाननाय जायामोन ओमफ्राय
औ
आथिखालाव माने गोबां सुबुंफोरानो बेखौ बिजनेस महरैबो लानायखौ नुनो मोन बिदि आरो जिथु ओ आथिखालावथ' बै टाउन सुबुंफोरनियाव बेफोर माने फिथाइ-सामथाय बा बिथांमोना गायनानै लाया बेफोरखौ बिनि थाखायनो गामिनि सुबुंफोरा गामियाव मोननाय थायजौ खान्थाल बेफोरबायदिखौ लाबोनानै टाउनफोराव फानफैनाय बेखौ नुनो मोन ओमफायो बे खान्थालफोरखौथ' थाइजौफोरखौ माने आथिखालाव फिसा फिसायावबो फानफैयो आरो ओन्दै मा होनो बेखौ देरि समफोरावनो ओंख्रिबो जायोना बेखौ बे ओंख्रि जानो थाखायबो फानफैयो आरो थाइजौफोरखौबो माने फिसा-फिसा मादा जायियावनो बा बेजे जायियावनो बेबायदि समावहा खानानै फानफैयो आरोना जेनेबा आसारफोर बानायनो थाखाय बिदि फान फाननाय जायो बिनिफ्राय नायावबो फानो आरो दा जायनियावहाय गोबां बिदि फिथाइ थायनाय दंफांफोर दंङ बिथांमोन माने फानफैयो आरो दानियाथ' जोंनियाव जोंनिथिंजाय आरो दा जोंनि ओनसोल फोराव माने गोबां बर' आइजोफोर ओंखारबाय आरो जेनेबा बेफार मावग्रा बेफोरबायदि ओ बिथांमोना गामिनिफ्राय फैनानै टाउनाव बायदिसिना बिदिनो मैगं थाइगं फिथाइ साम थाइ बेफोरबायदि फानफैयो ओमफ्राय बिथांमोना माने गामिनिफ्राय लाबोना नानै टाउनफोराव फानफैयो आरो जायनि जायनि न'खराव बिदि थाइजौ खान्थाल बा गुबुन आनारसानो होन खुसेर खमला गासिबो बैग्रि बेफोरखो सोरनिबा न' दंबा गावसोरनि न'आव गैयाबाबो बिदि आदिफोर लायलायलायनानै फाननाय बा बायसना लायनानै फाननाय खो गोबां नुनो मोनो आरो नोंथां मोननि ओनसोलावबो दङना बि
औ दानिया खोब जोङो बेफार बिजनेस बर' आइजोफोरखौ मावनाय खौ जोङो नुनो मोनो
औ
मानो होनोबा दानि जुगाव मोनसे गाव ओ मोनसे बेफार फालांगि माव
औ मावनानै जायाबा बा गाव माबा मोनसे मावनानै जायाबा जोङो बेफोरबायदिनो आरजिनो हाया नङा होमबा औ औ
औ थिग बेफोरबायदिनो ओ बर' आइजोफोरखौ बेफोरबायदिनो ओ गामि ओनसोलनिफाय बो खांनानै टाउन सहराव बा बेलेग हादोरावहाय ओ फानैनाय खौ जोङो नुनो मोनो
औ
ओ जेरै बैग्रिफोरा बो गोबां मानसियानो आसार खालामो न'आव गैयिफोरा बिनिखायनो ओ बेफोरखौ लांनानै गामि ओनसोलनिफ्राय बोखांनानै बेलेगावहाय फानहैनायखौ जोङो नुनो मोनो
औ औ नंगौ
औ
ओ देहानि थाखाय खोब मोजां होननानै मिथिनाय जायो
मिथिनाय जायो औ औ
औ बेफोरखौबो ओ गोबां मानसियानो फानहैयो आरो न' न'नि बोखांनानै
औ औ नंगौ
औ आरो जोङो जलफिफोरखौबो गोबाङानो आसार खालामो बेफोरखौबो लाङो
औ
आरो जोङो जलफिखौहाय जुदि फानाबाबो जोङो आसार खालामनानै बेफोरबायदिनो दोनजायो बा आसारखौबो फानहरजायो
जायो औ औ
औ थाइजौफोरखौबो जोङो आसार खालामो ना नोंथां औ बेफोरखौबो जोङो आसार खालामनानै बा गोथाङैबो फानहरनो हायो
औ औ उम जोंनि ओनसालाव दा बेफोरबायदि बिजनेस मावनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो औ औ जोंनि ओनसोलहाय दायो मे ओ बैबे जोंनि गामियाव नाय दंफां बिदि माने थायजौ खान्थाल बेफोरखौथ' बे दंखायोआनो ओमफ्राय आथिखालाव गुबुन हादरनिफ्रायबो लाबोनानै बि बिदि गुबुन गुबुन थाइजौ जेरै ओ मा होनो बेलेग बेलेग मुंनि मियादागि माबा मेगसटिन बिदि माबा माबि ओ बिदि थाइजौफोरखौबो लाबोनानै आथिखालाव गायफेरनायखौ नुनो मोनोना नोंथां दे औ माने गुबुन गुबुन जायगानि गुबुन गुबुन ओ दिजाइननि बा गुबुन गुबुन बिदिनो बिफां थाइजौआबो गोबां भेराइटिस दं नालाय बिदिनो गुबुन गुबुनफोरखौबो लाबोनानै गायफैनाय नुयो आरो जोंहा आथिखालाव उम बे मा होनो आफेलफोरखौबो एसे एनै न'फ्रावनो फांसे फांनै बिदि गायनानै लानो रोंहांबाय आरो दा बेनि अनगायैबो जोंनि गामि ओनसोलावहाय गोबां सुबुंफ्रानो ओ गुबुन गुबुन जायगानि दंफां जेरै राम दानो होन दालिमफोरखौबो गायनानै लांनो हमबाय दानिया ओमफ्राय आरो बिदिनो सोरबा सोरबाथ' माने आथिखालाव खक'वासो बेफोर बिफांखौबो गोबां माने बिजनेस महरनि थाखाय बिजनेसनि थाखाय गायनाय बिदिखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय ओ‌ बिदिला बिफां बिदिखौबो गायनाय नुयो आरो गयफ्राबो जोंहाथ' बिदि जानाय फिथायाइावनो गोलैबाय बेबो बेखौबोथ' गोबां बागान खालामसै आरो आथिखालाव मानसिफ्रा बिजनेसनि थाखाय होननानै बुंनांगोन आरो बेथ' गया गायना दोनबानो एसेबां मानि आबदार खालामलायनोबो नाङा बेथ' बोसोरब्रै बोसोरबानि उनाव थायो गोबां माने रां सुंस'यो आरो जोंहा गय बिफांखौ नायोब्ला हेल' खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां नोंथां बिदिबा जों समाबो जाना फैबाय नङा होमबा? ओ नोंथांजों फिथाइ सामथाइनि सायाव सावरायनानै खोब गोजोननाय मोनबाय।
औ आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय ओ आसा खालामो समाव नोंथांखौ लोगो ‌मोनफिनगोन होननानै।
औ औ थारैनो गोजोनथों नोंथां।
दे गोजोननाय थाबाय।
औ